औ खुलुमबाय नोंथां ।
गोजोन फुंबिलिनि हामलानायखौ नोंथांनो जासिहरग्रोबाय आं नोंथां ।
औ नोंथांनिसिमबो जासिनाय
गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय । दानिया जोङो सावरायगोन नोंथां । रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै
औ नोंथां सावरायजायो ।
उम दानिया रंजालि बैसागु होनब्लाथ' जों मिथिखागौ नोंथां । जोंनि बर'नि मोनसे गेदेरथार देरसिन बैसागु फोरबो
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां सैथो ।
बे फोरबोआ जायो ओ बैसाग दाननि से अक्ट'निफ्राय लानानै बैसागनि दानजोबजासिम होनो जों रंजालि बैसागु महरै जोङो मिथिनो हायोना ।
औ-औ हायो नोंथां हायो ।
दा जोङो रंजालि बैसागु होनोब्ला जोङो बयबो से संक्रान्तिनिफ्राय जोङो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां दुगैनानै गामियावहाय जोङो गोखा गोखै बिदिनो मैगं थाइगं जौसेनिफ्राय बारा गोखा गोखै मैगं थाइगं खांनानै जोङो रंजालि बैसागुआव जायोना नोंथां ।
औ जायो नोंथां बे सैथो ।
बेफोरनि अनगायैबो जोङो रंजालि बैसागुआवहाय जोङो बयबो आर'नाइ गामसा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बयबो रंजायो मोसायो गामिनि आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला उन्दै एनला बयबो ओंखारबोनानै रंजायो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दाथ नों रंजालि बैसागु होननानै मिथियोब्ला बुङोब्ला मिथिखागौ बर' जानानै दा नों मा मा मिथियो फोरमायदो एसेब्लाबो रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै नोंथां।
औ नोंथां जोङोथ रंजालि बैसागुआ थ' जोंनि एंगारायै मोनसे बर'निनो आंगो फोरबो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बैसागुआव जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम जों बे बैसागु रंजालि बैसागुखौ बर'नि आंगो फोरबो हिसाबै जों फालिजेननाय जायो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
ओ दायो जोङो बैसागु फोरबोआव फोरबोखौथ बे मा होनो जोंनि आसामनि थागिबि गाससिबो बर' रायजो राजा माहारियानो फालियो नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां दायो जोङोथ बैसागुआव उन्दैया गेदेरखौनो गेदेरनो सनमान होयो गेदेरा उन्दैनो मान होयो बिदिनो जोङो मा होनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जोंनि बैसागु फोरबोखौ लानानै बयबो आंगो फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ दायो नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं आंनि बुंनायावबो बिदिनो नोंथां। बैसागु बैसागुआव जाबाय जोंनि मोनसे देरसिन गेदेरसार फोरबो। जों बयबो बर' फ्रानो बेवहाय जों बाहागो लायो दा बैसागुआवहाय आनि फोरमायनो फंसे ब्लाबो जोंनि गामिनि सोमोन्दै नोंथां। जोंनि गामियावहाय बैसागु बोथोरावहाय ओ जोंनि हिन्दु बर'फोरा गोबां दुगैस्रां लोबस्रां दुगैनानै गोखा गोखै थांनानै गामिनि मन्दिराव जायो। बयजोंबो नांलायनाय खमलायनाय गैया बयजोंबो गोरोबनानै मिनि खुसि खांनानै अमाजों जों जायो। गोखा गोखै खांनानै आरो जोङो बिनिफ्राय रायजो राजाजोंनो जोङो ओंखारनानै बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै रंजालायो मोसालायो नोंथां आरो जोङो संक्रान्ति से संक्रान्ति खालि जोङो बयनिफ्रायबो देरसिन फोरबो जे फोरबोखौ जोङो बुहुमनाङैनो मिथियो होनब्लाबो जोङो बुंजायो बुहुमनाङैनो मिथियो होनब्लााबबो बुंजायो बेखौनो जों बावखुंग्रि फेस्टिभेल फोरबो बावखुंग्रि फोरबो नोंथाङाबोथ बावखुंग्रिनि सोमोन्दै मिथिखायो जानांगौ नोंथां?
औ
बाखुंग्रियाव बेहाय से संक्रान्ति खालि जोङो गाखो फैयो बेयाव गोबां सुबुंफ्रानो फैनानै बर' सुबुं जा गुबुन सुबुंफोर जा मोजाङै मोजां फैनानै बयबो गाखोफैयो बाहागो लाफैयो सुखु दुखुखौ गारनानैब्लाबो खुसियै रंजानानै बाजानानै जों बेवहाय खाम जथा सिफुं सेरजा नि देंखोजों जों रंजाफैयो मोसाफैयो नोंथां नोंथाङाबोथ' फैबाय जानांगौ बावखुंग्रि हाजोआव दा बे बैसागुनि नि जों लोब्बा थानाय बे जोंनि मोनसे फोरबो दा बैसागु होयोब्ला जोङो बेखौहाय बोसोराव खेबसेल फालिनाय जायो नोंथां दा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो नोंथां
औ जागोनथां जोङोथ बैसागु फोरबोआव हाजार गोजाननियानो जायाथों मानो नाथाय जों बरनि आंगो फोरबो फालिनाय हिसाबै जों मैखोमै बाहागो लाजादों होनोब्ला जोंनि बावखुंग्रियानो लाजादों नंगौना नङा नोंथां
नोंथां नंगौ नंगौ
औ दा जोङो बे बावखुंग्रि हाजोआव जों बोसोराव खनसेब्लाबो गोजाननिफ्राय दुखु खस्थ थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो बरननानै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव दुखु खस्थखौ बावगारनानैब्लाबो जोङो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थाखाय थाङो जों बेयाव गोबां गो जान गोजाननि मानसिफोरानो गाखोफैयो बयबो मिथियो जे जोंनि बरफोरनि आं गो आगु एंगार हायै बैसागु फोरबोनि जों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय मोनसे हाबाफारि लायो बे हाबाफारियाव बे हाबाफारिखौ बयबो बाहागो लाफैयो नंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
दायो जोङो बे बावखुंग्रियाव हाजो हाजो गाखोनायजोंल नङा जोङो जोंनि बर' हारिनि मोनसे देरसिन उम देरसिन होननानै बुङोब्ला बेनो जोंनि गिबिसिन एंगार हायै फोरबो जों लोबबा लाखिनाय हिसाबै जोङो बेयाव हाजो गाखोनायजों लोगोसेल' नङा जोङो बेयाव गोबां गेलेनाय खेला दुलाफोर हो लाफायोना नोंथां
नंगौ नोंथा नंथां जोंनि बर'नि खेला गेलेनाय जेरै काबादि होन नङा नोंथां खमलायनाय खारनाय बारनाय बिदिनो थालिर बिफां गाखोलायनाय ओ खबाइयावहाय अन्थाइ सोनाय गोबां रोखोमनि जोंनि बर'नि गेजेराव खेलाफोर दंना नोंथां बेफोरखौ जोङो गेलेनाय नुनो मोनो माने गेलेयो बेफोरखौ नुनानै जोंनि हारियाबो जौगाखाङो आरो बयबो मि थियो जोंनि थाखायनो मोजां बे नंगौ ना नङा
नंगौ नों थां नंगौ जोङो बेयाव होनोब्ला गासै ओमफ्राय मा होनो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेर देरजासिम बयबो बेयाव मा होनो आइजोबो आइजोफोरबो आइ फोरबो गासिबो जों बेयाव गेलेयो नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ जोंनि बर'निनो गिबि गिबि खुंजानाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जों बयबो बेयाव दुखु खस्थजोंबाबो थांनानै जों बेयाव बयबो खेला दुला गेलेहैयोना नोंथां
नोंगौ नोंथां नंगौ
नोंथां जोङो बेयावहाय गासिबो बर रायजो राजाफ्रानो थांनानै बेवहाय खेल होनोब्ला ओरैथ जोङो दिरुं बोलायनायबो गेलेयो थालिर बिफांफोर गाखोनाय बेफोर गेमफोराथ जोंनि बरनिनो आंगो मोनसे एंगारहायै फोरबोजों लाफानाय गेम नंगौ नना नङा नोंथां बेफोरदि जोंनि खेला दुला गेलेनायफोरजोंनो जोंनि बर हारिया मैखोम सिनायथि मोनदोंना नोंथां ओरैनो होननानै नायोब्ला थ' जोङो बे बावखुंग्रियावल' नङा जोङो जोंनि गामिफोरावबोथ' जोङो गिबि मो मो संक्रान्ति ओइदिखालि जोङो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनायनि अखानायै जोङो गामियाव बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइ सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ बयबो थांनानै गामियाव खेला दुला बा गेलेयोना नोंथा?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जोङो दायोथ' ओरैनो होनोब्ला खेला जों दानि बावैसो सावरायनाय खेला बेफोरबोथ' जोंनि बर'नि आंगो आगु मा होनो बैसागुजों लाफानाय गेम ना नदां जोङो बेखौ गासिबो गेलेहैयोना नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ जोङोथ' बेखौ गासैबो आंगो आगु बैसागुजोंनो लाफानाय फोरबो जोंनि बे गेमफोरखौथ' जोङो आं एंगारनो हायो गेलेयोना नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जोङो
नंगौ नोंथां गोबां जोंनि थैजों सोम मोन्दो गोनां जोंनि हारिनि सिनायथि बैसागु बोथोर नङा नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' मिथिखायो जोंनि एंगार हायि मोनसे फोरबो बैसागु होनबानो जों बयखौबो मिथिखायो बर' बर' मानसिफोरा बैसागु खुङो जेरैखम असमिया मानसिफोरा बिहु बिहु बैसागु एखेआनो नोंथां नंगौ नोंथां जों बयबो हारिया मोजां जोङो मोजां बिसोरबो मोजां गोबां मोजां नोंथां दा नोंथाङा एसेब्लाबो बुंदो बैसागुनि सोमोन्दै नोंथां
जोङो बैसागु फोरबो होनोब्ला जोङो गामिनिफ्राय गामिनि गामि हलैनो जोङो फुंनि दाइन रिंगानिनि सिगां जोङो दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम जानानै जोङो बा ओंखाम जाखांनानै जोङो मा होनो रंजा खुसियै गामियाव मोसानो थाखाय ओंखारला ङो ना नोंथां
नोंगौ नोंथा नंगौ नंगौ
औ मोसानानै बिनि न'खर बिनि न'खर मोसानानै जोङो जा हायो गरसे गरनै खामायनानै लाबोयो लाबोनानै जोङो बेखौ स्नि सान बा थाम सान जोङो मोसानानै जोङो मोसानायनि उनाव मोननानै जोङो बेखौ रंजा बाजायै मिनि खुसियै बोथिसेबाबो ओंखाम गामिनि गामि हलैनो लानानै जोङो जानो हायोना नोंथां
नंगौ नोंथां दा जोंना समाबो जोब्बाय नोंथां नोंखौ लोगो मोननानै बिराद जोबोद जोबोद गो जोनबाय दा उनावहाय लोगो मोनलायसिगोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां औ जागोन दे नोंथां